ल' हेल'।
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे मा खालामदो नोंथाङा?
खालामगासिनो दङ।
औ आङो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ नंगौ नों नोंथाङा औ। दङ आंबो ओरैनो जिरायनानैहाय बुं नोंथां औ नोंथाङा सम दङब्ला आंजों एसे सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ बिदिनो मानि सायाव सारायनो होनब्ला ओ सम्पद सम्पदआ माबोरै बे सम्पदा मानसिजोंहाय माबोरै सोमोन्दो दं बेफोरनि बागैहाय नोंथाङा फोरमायना होगोन होननो हागोन नामा
औ हागोन आं जाखिनि मिथिगौ बेखौ बेखौनो फोरमायना होनोसै नोंथांनो बेसेबांबो मोन खुथिया नालाय ओ मानसिनि जिउ खुंनायनि थाखाय गोनांथार गासिबो बेसादखौनो सम्पद होनना मिथियो आरो नोंथां।
औ औ
ओ जेनेबा बुहुमाव थानाय बार दै सानदुं हा बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ खलियारि मुवा आरि गासिबो मानसिनि थाखाय गोनांथार
औ
बेनिखायनो बेफोर सम्फदफोरखौ गाहायै मिथिंगानिफ्राय मानसिया गुबुन राहाजों बुथुमो आरो नोंथां
औ नंगौ
ओ बे समपद फोरखौ गोबां बिबाङै मोननायनि थाखाय मानसिनि गुदि गोनांथार आदार थाग्रा थावनि आरो सि जोमफोरखौ हमफानानै गुबुन गोबां
हाहिदाफुंनायनि लोगोसे जिउ खुंनायनि माननि जौगानाया जाबोदों आरो नोंथां
औ
नाथाय बुहुमाव मोननाय गासिबो जायखिजाया बेसादानो सम्पद नंजोबा
म
सम्पदखौ बाहायनायनि गेजेरजों सुबुं अनजायनाया आरो राङारि समाजारियै ओ मा होनो इखौ साबस्रांसिननो हाथाव जादों आरो नोंथां
औ नंगौ
नंगौ नंगौ नोंथां
औ। सम्पदखौ बाहायनायनि गेजेरजों सुबुं अनसायनाया राङारि समाजारि हाबस्रांसिननो हाथाव जादों बेनिखायनो सम्पद आरो बेनि बाहायनाया सुबुं समाजनि जौगानायनि लोगोसे गोख्रों लोब्बा गोनां आरो फैसा बिदोंमोन आंनावमान मानसिया सम्पदजों लोगोसे मोननै रोखोमै नागिर लोब्बा गोनां सम्फद दिहुनग्रा हिसाबै आरो ओ सम्पदनि बाहायग्रा हिसाबै
औ
ओ मानसिनि गियान गोसारथिया बांनायजों लोगोसे गोदान गोदान सम्पदबो सोरजिदों नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ सोरजिदों
औ आरो बाहाय जादों मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्पदनि अनगायैबो ओ सम्पद जेरै बाहायनाय न' बां लामा दालां दारिमिन कलकारखाना स्कुल मावख' आबाद मावनायनि आगजुफोर हान्थिनाय राहा ओ आरिखौ मानसिया गावनो बानायना लायो नङा होमबा नोंथां ओंखायनो बिब्दि सम्पदखौ सुबुं सोरजि सम्फद बुं होनना मिथियो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ
नोंथाङा आरो फोरमायबावनो हागोन नामा।
ओ नोंथाङा मानसिजों सम्पदा माबोरै सोमोन्दो दं फोरमायना होनो हागोन ना आंनो
औ औ आंबोथ' एसेबां मिथिया
औ
बिदिनो जाखिनि मिथिगौ बेखिनिखौहाय एसे फोरमायना होनो नाजागोन आरोना नोंथां। औ
ओ जोंङो सम्पद आरो मानसिनि गेजेराव थानाय सोमोन्दोआ एंगारजाथावि होननानै मोनथियो नङा होमबा नोंथां। अ बिब्दिनो ओ सम्पद बाहायनायनि गेजेरजों ओ सुबुं अनसायथाइ आरो राङारि अ समाजारि साबज्रांनाय ओ साबस्रांथाव ओ जाथाव जेनेबा जाबोदों होननानै जोङो मिथियो आरोना।
औ नंगौ
बेनिखायनो सम्पद आरो बिनि बाहायनाया मा होनो ओ सुबुं समाजनि ओ जौगानायजों लोगोसे एंगारजाथावि लोब्बा गोनां होननानैबो जोंङो मोन्थिना मोननाय जायो आरो।
औ औ
औ अ बिद अ हादराव सुबुं सान गोबबाङो बिदिनो हादराव सुबुं सानखो ओ बाङोब्ला बे हादरनि सम्पदखौ ओ गोबांद्राय बाहायनाय बा हायोब्ला ओ बे हादरनि सुबुं समाजा राङारि ओ समाजारि बिथिङाव जौगानो गोब्राब जायो होननानै जों मिथिना मोनो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा हेल'
उ नोंथां
औ खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों दे
ओ सुबुं सानखोआ खम आरो मोनसे हादराव ओ सम्पदआ गोबां बि बांनि थायोब्ला राङा समाजारि बिथिङाव बा बे हारा जौगानो गोरलै जायो आरोना
औ
गोव सारैनो
ओ‌ मानसिया सम्पदजों लोगोसे मोननै रोखोमै ओ लोब्बा गोनां होनना जोङो मोनथिना मोनो आरोना नोंथां
बिनि बेफोर जादों जेरैहाय ओ सम्पदनि दिहुनग्रा हिसाबै आरो सम्पदनि बाहायग्रा हिसाबै आरोना
औ
ओ मानसिनि गोनांथार गोबां सम्पदखौ मिथिंगाया ओ जगायाब्लाबो
औ
ओ गोबां बाहागोआनो आनो मानसिया ओ गोनांथि बाहायजाथाव खालाम ओ बा बिदि बाहायजाथाव खालामना लायो आरो
अ बेनि अनगायैबो मिथिंगायाव थानाय बेसादफोरनि मावथाय गोहो आरो बानजाय गोहो सोमोन्दै मानसिनि गियाननि बेखेवनाय जायो होनना जोङो मिथियो आरो ओ मान सिनि गियाननि गोसारथिनि बांनायनि लोगो-लोगो गोदान-गोदान सम्पदफोरबो सोमजिदों आरो आरो बाहायजादों होननानै जोङो बेखौबो मोनथिना मोनो आरोना नोंथां।
औ बिदिनो ओ मिथिंगायारियै मोन मोननाय ओ सम्पदनि अनगायैबो गोबां सम्पद दङ ओ जेरै न'बां लामा दालां दारिमिन कारखाना स्कुल मावख' बिदिनो आबाद मावनायनि आगजुफोर आरो हान थिनाय राहा आरो खौ मानसियानो मानसिया गावनो दानानै लायो बेखौथ' जों मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां औ औ बिदिनो ओ बेनिखायनो बिब्दि सम्पदखौ सुबुं सोरजि सम्पद होननानै जोङो मोनथिनाय मोनोबा मोनथिना मोनो आरोना
औ
औ अ आरो सम्पदनि दिहुनग्रा एबा सोरजिग्रा हिसाबै मानसियाबो ओ मोनसे रोखोमनि सम्पद दङ जायखौ जोङो सुबुं सम्पद होनना मोनथिना मोननाय जायो आरोना
उम
औ ओ मिथिंगा आरो सुबुं सोरजि सम्पदनि ओ बाहायनायनि फारागथिया सोनारो मानसि बिनि साहिदानि सोलायनाय आरो गोदान बिरोंदामोननि सायाव सोनारो आरो ओ बेनिखायनो मोनफा सम्पदनिनो
सम लानानै बिदिनिखायनो मोनफा मोनफा सम्पदा सम्पदनिनो ओं थिगलायगा आरो सम लानानै माने गुबुन गुबुन जानो हागौ होननानै जोङो मिथिना मोनो आरो औ बिदिनो सम्पद आरो बिगियानगिरि दामुंनि गेजेरावबो गोबां जोङो नुनो मोनो उम एंगारहाथायिखौ जोङो मोनथिना मोनो सम्पद आरो ओ बिगियान आरो दारिमिननि गेजेराव थानाय सोमोन्दोआबो एंगार जाथावि होननानै जोङो ओ मिथिनानै मोनोबा बुजिनानै मोनो आरोना नोंथां।
औ औ
आरो ओ सम्पद आरो बिनि बाहायनाया सुबुं समाजनि ओ जौगानायनि लोगोआव खाथिथार सोमोन्दो गोनां होननानै जोङो मोन थियो आरो
औ
ओ बिदिनो दंबावो आरो उम बिदिनो मिथिंगा मिथिंगा मानसि आरो ओ समाज आरारिमु एबा ओ बिगियाननि बिगियान दारिमिननि हाबा ओ मावलायनाय मावलांनायनि थाखायनो मोनफा मोनफा सम्फदा सोरजि जायो मिथिना मोनो बा बुजिनानै मोनो आरो ना आ मानसिया सम्पदजों मोननै रोखोमै सरजाब जादों होननानै जोङो मिथिबावो जोङो सम्पदनि दिहुनगिरि आरो सम्पदनि बाहायगिरि महरै आरो मानसिनि गियाननि ओ बिबां बांनाय लोगो लोगो गोदान गोदान सम्फदबो सोरजि जादों आरो बाहायजादों होननानै मोनथिना मोनो आरो बेखौबो जोङो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
अ' मिथिंगायारि बादियै मोनफा मोनफा सम्पदनि अनगायैबो गोबां सम्पदफोर दं जेरैहाय ओ न' बां लामा सामा बेफोरबायदियाबो ओ मान बेफोरबायदिखौबो गावनो मानसिया दा बानायना लायो बानाय